ओं हेलौ नै जिरायनानै दं ओरै नोंथां।
अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा बेलासिनिया।
बेलासिनिया जाखांबाय नोंथां।
अ मा ओंख्रि जाखो बिदिब्ला नोंथां?
जोंहा सबायजों साम'सोमोन।
अ गोथावानो माथो नोंथां अबेनिफ्राय औ साम'खौलाय अबेनिफ्राय मोनबोखो नोंथां?
माबा नोंथां आं दहाय दुब्लिबारियाव माइ गायहैनायाव लाबोदोंमोन। खननानै दहयथ' नङा मैया साम'थ' लोगो लोगो जाजायानायलाय ओम सिगार होबाय इदिनो दहय
अ ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै
खबरा इदिनो नोंथां गेजेरावनो दङ' माइयाबो गायजोबनो हायाखै नालाय।
अ बिदिसो आरो ना होमबा।
अ नोंथांमोनहा गायखांबाय नामा?
गायनायालाय जोंहाबो गायखाङाखै एसे दंबावो गैला होनजायो माने खोथिया थिलिया दंबावो आरो औ।
फुखांबायानो माथो होमबा
जोबफ्रामबायानो होनदो नोंथां एबार डाइरेक् माबा जाखासिगोन जांख्रासो जाखासिगोन नोंथां एबार
अ जांख्रायावलाय मा मा बेदर जागोन नोंथां?
जांख्रायावथ' मा होननो बिदिनो अमायाथ' थाहै खाबाय बिनि उनाव हांसो दं न'आव मानैसो। माथामसो बुथारनोसै बे दाउ जायैफोरनो हांसोखौनो जाहोनोसै।
औ गोबां दंथारो नामा हांसोआ?
दङ' नोंथां।
अ मोजां दे मोजां।
पन्सासथासो जागोनदां।
बा अबेनि मोनसोखो
मोनसोनो माने बुस्थुआ बायनानै लायदों आङो बे गोरलैखौहाय ओमफ्राय न'आव फिसिफैबाय आरो
गोरलैयाव बेसेबांसो दामदां
बिदिनो मासेयावहाय मा होनो बिदिखौ बाजिनै थाखा आरो
मोजां दे मोजां। बिदिनो हां दाउ अमा फिसियोबा बिदिनो बिदिनो आलासि फैनाय अबेबा मोनसे माबा मोनसे फोरबो जानायफ्राएसे सहायबो होयो।
सहायालाय होयो नोंथां औ
बिदिनो मालाबा रांफोर नांब्रबबो जाबा जोङो फाननोबो हाबाय।
औ नंगौ नंगौ नोंथां। औ। ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रियाव दं नामा नोंथां?
औ नोंथां फ्रियानो द'
अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होनना। फैदोंमोन नोंदां अ बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला दायो आं टपिकखौ बुंनोसै नोंथां।
औ औ
औ आथिखालाव माने जाफ्लेबाय थानाय नुफ्लेबाय थानाय माने बर'फोरनि हिनजावफ्रा मानि थाखाय थाब थाब खारो हाबा जाखांनानै बैफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फंनैसो बुंनो हागोन।
अ बियो आंनावथ'
बिनि सोमोन्दै बारा गोथौ गियान गैया होमबाबो आं जे साननो मोनो आंनि मेगनाव जा नुयो बे फोरनि सोमोन्दै बुंसै नामा नोंथां? आथिखालाव हिनजाव खारनाय थाब थाब खारनायनि जाहोनानो जाबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि दां जाय मानसि या उन्दै बैसोआव हाबा जायो बिसोरो मा जालाङो ओरै देरबा बिदिनो सानफा एफा सानफा एफा देलांबाय थासै गोसोफ्रा सोलायलांबाय थासै मानसिनि गोसोआथ' एखे बेनो थाबाय थाया नङा होमबाना
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
अ बिदि गोसोआ थाथेर जाययाव बिसोरो गोथो गोसोखौ सामलायनो हायियाव बैसोर माने गुबुन हास्थायनानै बा रां रुफानि खेथ्रआव बा न'खरनि खेथ्रआव बिदिनो सोरजोंबा मिलायनो हायो बिहाव बि सुनजों मिलायनो हायियाव हौवाजों खोथा मिलायैयाव बिदिनो उन्दै बैसोआव साननो हरनो रोङैयाव हाबा जाफांनायालाय बिसोरो उनाव उनाव एसे एनै साननो रोंलांसै बैफोरनावनो बांसिन खारनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोंनि बर' समाजाव मा जायो जोंनि मानसिफ्रा बांसिन जौ जुवाजों हौवाफोरा गबफबना थायो बैदि जौ जुवाजोंब न'खराव माब्लाबा सान्थि गैयै जायो सोरबा बा नैथि हाबा खालामनाय हौवाफोरा हिनजावाबो बिदिनो गावनि गोसोनि गोजोननाय ला लानो थाखाय आरो गुबुन हौवा नागिरनाय बैफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोनो आरो थाखानि ल'क दिन्थिनानै थाखानि लब जाना खारलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां नगौ
बेबायदिनो माब्लाबा मा जायो सोरबा सासे हिनजावा मोजांब्लाबो बिनि बिखुनजोआ गाज्रि जायो बिखुनजोआ गाज्रि आरो बिहावा मोजां मोजां जायो आरो बिदिनो बिखुनजोआ मोजांबा बिहावा गाज्रि जायो आरो माब्लाबा सोरनियाबा इदिनो गाव मोजांबा हौवाया गाज्रि जायो जुमाय फाग्ला जायो बिहाव बिखुनजोआ मोजांबा सान सानफ्रोमबो न'खराव नांलाय खमलाय जायो बेबायदिनो आरो बिदिनो गोबां थायो जेरै मा जायो सासे हिनजावा एसे उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय दा उन्दै बैसोआव हाबा जायाबाबो साना हसिया बिदिनो न'खर नायालासिनो ना हाबाजाब फैबाय बिदिनो सानफ्रामबो संख्रि बानलु दिनै संख्रि गैया गाबोन बानलु गैया बिदिनो गाबोन माइरंआनो गैया बेबायदिनो जानानै माने बे बायदि मोनसे मोनसे आंखालाव इदिनो सानफा एफा गाव खस्थ' हाजिरा मावनांबाय थानानै इदिनो माब्लाबा गाव सानस्लाबनो हायियाव बैफोरबायदि थांखिखौ लानाय जायो आरो आरो खायसे सुबुङा माबलाबा गावनि गोसोनि गोजोन्नायखौ लानो थाखायनो बैफोरबायदि गुबुन हौवा जोंबा गुबुन हारिनि सेंग्राजों बेबायदि थांनायखौ नुखायो आरो
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बैफोरबायदि थांनायखौ जों मानि थाखाय होनदों गावनि गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायसो। आरो ओमफ्राय आरो बिनि अनगायैबो जोङो मा थालायबाय ओरै हिनजावा मोजांबा गुबो हब गावनि हौवाया गुबुन नैथि हाबा खामनो नागिरनाय थार्द पारसन मानसि हाबदेरनाय बैफोरावबो मा जायोनो हिनजावा न'खराव ओरै माइ रं संख्रि बानलुनि जे हा हाखार बिलाखार जायो गावनि गथ'खौ फोरोंनायाव रां रु फा नांगौ जायो। आरो इदिनो सानफ्रामबो मैगं थाइगं बायनायाव संख्रि बानलु बायनायाव मा जायो फैसा थाखा नांगौ जायो बिदिनो गावनो खस्थ'बा ना हाजिरा मावनानै गाव हारसिंनो हिनजावा दुखु खस्थ' सैनांगौ जायो फिसानि लोमजानाय इदिनो गावनि देहा उसुख बायदिनि थाखाय रां रुफा नांगौ जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बैबायदि थासारियाव गावनि हौवायानो गुबुन हिनजावनोसो इदिनो द्रेस बायनाय बबेबा बेरायनाय थाखा फैसा हरनाय बैफोराव गोजोमनानै न'आव माने
औ
मा जायो न'आव जेबो खबर गैयै जायो बै हौवाजों मा हिनजावजोंल' गुबुन हिनजावजोंसो माने सम बारहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो बैफोरबायदि थासारियावनो हिनजावा माब्लाबा माने गुबुन लामा लानो गोनां जायो आरो।
औ औ औ।
बेहाय हिनजावफोरनिल' दाय थाजोबा बेहाय हौवाफोरनि थायो न'खरनि थायो। बबावबा सोरनिबा समाजनि थायो बिदिनो सोरबा समाज नि बिदिनो नंबां जाबां बाथ्रा बानसावबाय थानायावबो सोरबा थानो हायि जानानै गुबुन लामा लानांगौ जायो। बैफोरनो आरो गोबां जाहोन थायो हिनजावफोर खारनाय ना आजिखालि मा नुनो मोनबावदों जोङो फेसबुक ससियेल मिडियानि जोहै जोङो माने बांसिन हिनजावफोरखौनो माने गुबुन हौवा बा गुबुन हारिनि मानसिफोरजों मानो थाङो बिसिनि माने जोंनि मानसिफोरा माने जोंनि मानसिफोरनि गोसोआ जोबोद गोरलै नोंथां बेनिखायनो बिसोर माने गुबुन मानसिफोरनि फुस्लायनायाव इसिनि गोसोआ थाब थाब बायलाङो बेनिखायनो बिसोरो मा जायो बैसोरजों बुरखाय जायो आरो फैसानि लालस दिन्थिबानो बिसोरो बैसोरजों मोजां मोजां बाथ बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों लांजानानै इसोरो गुबुन जायगायाव फानहै जायो बुथार जायो। बिदिनो थांनानै मोजां रायजो जाहैनायखौ जों नुफेरखाया बिदिनो बेलेग गुबुनाव थांनानै बुथ बुथार जानायखौसो जों बांसिन नुनो मोन्दों आरो बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा?
बुंनायाथ' बुंनांगोन नोंथां। आथिखाल मुगायावहाय जोंहा मा बार बार हिनजाव खारफ्लैबाय थानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा मा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो नोंथां। एक नाम्बार पइन्टखौ जों बेखौ लानो हायो आरो मा लेखा फरायै माने जायफोरा लेखा फराया बिसोर माने बुजिया सोमजिया मा होनो खारनायखौ जों बांसिन नुयो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा मा मोजां मोननाय होननायखौ जों लानो हायो मोजां मोननाय माबाया मा होनो गोहोआ जेब्लासिम मानसिनि जिउआवहाय खमाया एबा दबथायना लाखिनो हाया अब्ला माने मा होनो बोरायबाबो बुरैबाबो माने बियो गुबुन हिनजावखौ लानानैबाबो खारगोन आरो बेबायदि आरो जेरै बुंनो थाङो बुंनो हायो जोङो मा होनो माखास जे मानसिफ्रा माने हिनजावसाफ्रा उन्दै बैसोआव हाबा जानानै बेफोरबायदिनो गथ' गथाय सानै साथामसो जाखांनायनि उनावब्लाबो मानो खारो होमब्ला बिसोरो उन्दै बैसोआवनो हाबा जानानै गथ'फोर सानै साथाम मोनखांनायनि उनाव जेब्ला बिसोरनि बैसोआ हाबा जानायनि बैसोआ आरो फिन जाफिनो अब्ला बैफोरबायाददि बैसोआवहाय बिसोरो गोदान माने गोदान हौवा लानो नागिरफिनो आरो गोदान हाबा मोनजानो लुबैफिनो आरो बैफोरबायदिनि थाखायबो जायो आरो आरो सोरनिबा न'खरावहाय सोरनिबा हौवाफोरा माने जौ फाग्ला जायफोर माने न'खरनि खामानि दामानि बैफोरनि सोमोन्दै माने जेबो मिथिया हिनजावनो मा होफैनांगौ मा होफैनाङा मानो जानाय लोंनाय बैफोरनि फारसे जेबो थाल लाया बैफोरबायदिनि हिनजाव खौबो आथिखाल मुगायावहाय खारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जों आथिखाल मुगायावबो नुदों मा होनो हौवा हिनजाव माने बुलायलायनाय जायफोर हौवाफोरा हिनजावखौ बुयो बैफोरबायदिनि मा होनो हिनजावफोराबो जों माने गारनानै खारनायखौ नुनो मोनो दों आरो आरो गुबुन जाथिजोंहाय जों मा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौहाय माने हिनजाव मानसिफोरखौ माने बांसिनै थांनायखौ जों बारानिफ्राय बारा नुनो मोनगासिनो बैफोरनि जाहोनानो जाबाय जोंनि मा बर' हिनजाव माहारिफोरनि गोसोआ माने लोरबांथिया बांसिन आरो बिदि बेफोरबायदिनो मा होनो बयबो नंजोबा बिदिनो आथिखाल मुगायावथ' बांसिनानो सो होनजायो माने बिदिनो मानसि लायै मानसि आरोना गोसोआ माने बांसिन माने लोरबां आरो मानो होनोब्ला बि सोरनि गोसोखौहाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा थाबनो माने खावनो हायो आरो बैफोरनि थाखायनो आथिखाल मुगायावहाय जोंनि बर' सिख्लाफ्रा एबा बर' हिनजावफ्रा माने गुबुन हारिजों खारनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो बिनि अनगायै बिसोरो माने गुबुन हारिजों हाबा जाखांनायनि उनावहाय बिसोर माने गोबां खस्थ' मोनहैयो आरो गोदान समावल' बिसोरखौ माने मोजां मोजां अननानै उनावहाय गथ' सानै साथाम जाखांनायनि उनावहाय बिसोरखौ मा गाव गावनि न' फारसे फैनानै थाफैनाय एबा होखारहरजानायखौ जों आथिखाल बेयावहाय नुनो मोनदों आरो
औ
आरो सम्पति बायदिफोर माने हौवानो लुबैनाय बायदि सम्पति हरनो हायैनि थाखायबो जों माने होखार हरजानायखौ आथिखाल मुगायाव जों नुनो मोनबाय थादों आरो बिदिब्ला नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ औ